खोनादोंनिथांङा।
औ खोनाहादों नोंथां।
औ। थ' बिदिबा आं नोंथांनोफ्राय एसे सम लानो हागोन नामा? नोंथाङा ओरैनो दं दा?
औ नोंथां आङो बे समाव ओरैनो दङ।
औ बिदिबा जों इसे ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। दा नोंथांङा। दावबायनानै मा मा जों गियान मोननो हायो? जायखिजाया जायगा। होमनाला जोंनि जारिमिनारि जायगाफोर। आरो नङाबा जोंनि मिथिंगायारि जाय समायना महर थानाय जायगा। बा जोंनि खाथियावनो थानाय। गुबुन गुबुन दाब दाब मन्दिरफोर बा जोंनि थानसालिफोर आरो हाजो। हाजो-हालाफोर बेफोरबायदिबा जों लावखार ओंखाम जानानै थांनाय जायगाफोर। बेफोरबायदिनि सोमोन्दै इसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेरै नोंथांमोननि ओनसोल खाथियावबो थानो हागौ मिथिंगायारि समायना महर। लावखार ओंखाम जायगा। बेफोरबायदि आरो। जों औ बिदिबा दे एसे फोरमायदो नोंथाङा।
नोंगौ थारैनो दा जोङो। ओ सुबुं जेराव मानसि होनब्लाथाय माने मोनसे। जोंनि ओ मोनसे मा सोमोन्दो दं मिथिंगाजों ओरैबादि। अबाव अबावब्ला जुदि मोजां जायगा दङ। बा अबेबा मोजां हाजो अबावबा मोजां बिलो। बेफोरबायदियाव मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो आरो नों दा दा बे हिसाबै मानसिफोरा जेरावनो माने मोजां जायगा नुयो बा मोजां। ओ बेरायथाव जायगा थायो बेबायदि जायगायाव थांनानै गावनि गोसोनि गोजोननायखौ लानो थाखाय आथिखालाव जों बेरायनाय दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावनो थानाय ओ बि टि सि नि सिङाव थानाय जेरै क'क्राझारनि ओरै साहा जोबना जोबना जोबहैनाय भुटान बरडारजों सेयार खालामो बे जायगाया भुटानजोंनो बरडारखा सरलपारा बेबायदि जायगाफोरा आथिखालाव खुब बयबो जोंनि खाथि खालायाव थानाय ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि गोसो खौ गोजोन होनो हादों बेनिखायनो आं सानो बे ओनसोलाव आथिखालाव गोबां ओ पिकनिक जानाय बा गोसो गोजोनो बेरायहैनाय बेबायदि थांनायखौ जों मोननो हायो आरो दा बेहाय गाहाय जों नुनो मोनो ओ साखाथियावनो ओ जेरै हिमालय हाजोनि लारि ओ लारि होनगोन बर'आव औ हाजो रेन्स नालाय दा बेखौ जों बर'आव लारि होनगोन दा बे लारिया माने गोसो बोनो हायो आरो जेराव जों बेसिम बिसिनि सिम हाबनो हाया थेवब्लाबो खाथियावनो गां गां माने गिदिर नालाय आरो साखाथि फाखाथि न' दं भुटानिसफोरनि दा बेफोरखौ नुनानै गोजोनो आरोना आरो बेहाय मा दं मोनसे नेचार फ्रेश फिल मोननो हायो जेराव बेहाय माखासे नयस पलिुसन गैया गाहायै बुंनो थाङोब्ला नयस पलिउसन गैयियाव जोङो ओ पिसफुल थानो हायो जेराव दैनि माखासे फिसा फिसा औ सान्थि दा बेहाय दै जों हाजोनिफ्राय फैयो जाय दैया जेराव गुसु सुदेम माने नों आथिं होनाय लोगो लोगो माने गोसोआव ओरैबायदि फिल खालामगोन उप दासो सान्थिखौ मोनदों आं बेफोरबायदि मोनसे गोसोआव रंजाखांनाय बाबा फैगोन आरो आरो नोंथां दा ओंखायनो आं सानो बे ओनसोलाव जोङो माने गोबां बयबो गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय आ थिखालाव दावबायहैदों आरो गोजोननायखौ लाहैदों दा बेहाय जों मोननो हाबावो ओ आथिखालाव ओ बे जोंनि बे जायगायाव दावबायहैनानै गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एक्सप्लर खालामदों मानो होनबा बेखेवनानै होदों मानसिफोरनो नुहोदों आरो गोसो खौ बोनो हादों हासिननाय जादों दा जोङो बेहाय जोङो बाइकजोंबो थांनो हायो कारजोंबो थांनो हायो नाथाय ओ बेहाय माखासे ट्रेन फोरनि सुबिदाखौ आथिखालाव मोननो हाया आरो बेखौ खुद पार्सनेल माखासे अट' मबाइलफोरजों थांनो गोनां जायो आरो नोंथां खोनादों ना
औ नोंगौ खोनादों
औ दा बेहाय आरो मोनसे आं मोनदांनो हाबावो नोंथां मानो होनबा बेहाय फ्रेस एयार मोननो हायो जेराव भुटान हाजोआव जों जिर' मा मोनो जिर' पलिउसन मोननो हायो औ औ दा बे हिसाबैनो बे खाथियाव जेला थांगोन ना अब्लानो बै बे बारखौ जों मोनोब्ला टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरा माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो सुदेम गुसुनो आरो आं बे ओनसोलाव नुनो मोनदों आथिखालाव बे ओनसोलखौ जों टुरिजिम प्लेस हिसाबै माखासे ओ
डेभेलपमेन्ट खालामनो गोनां दङ जेराव आं बे माखासेखौ आंबो नुदों आरो गुबुननिफ्रायबो खोनानो मोनदों बेहाय जोङो ओ जाय बिथांमोना थाङो बिसोरजों जों माखासे देहायारि नङा ओमब्ला नोंथां बा हासुनो ओंखारो खिनो ओंखारो दा बेफोरनि थाखाय नांगौबायदि जायगा गैया आरो दा बेफोरनि थाखाय जेंना जायो बेनि थाखाय आं सानो बे फोरबायदिखौ जों सोर सो ओ गभनमेन्टनि बा कमिटिफोरा सोरजिनानै होनांगौ। आरो माखासे साब सिखोननि थाखाय जोङो माखासे जानो लानानै थाङो आदारफोर दा बेफोराव माखासे प्लास्टिक जाबोर जाथार ओंखारो बेनि थाखाय जोङो डासटबिनफोर खौ जों बाहायनाया गोनां आरो मोजां।
नंगौ।
मानो होनबा जोङो औ बे जायगायाव जोङो दो सानसेनि थाखायल' नङा नालाय उननि फिरियाबो थांनानै गोजोननानै लानो हायो जाहाथे गाज्रि खालामनो नाङा आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो नोंथाङाबो माखासे ओ जोंनि खाथि खालायावनो थानाय बेरायथाव जायगा ओनसोलनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमाय हरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय।
नोंथां ओ जोंनि ओनसोलथिंबो आं उम बेबायदि मिथिंगायारि समायना महर थानायखौनो होन बा ओ बिदिनो दैमा दैसा खाथि खाला थानाय बेफोरबायदिखौ जों बुंजायो आरोना नोंथां ओ आं बेबायदिनो मोन से ओ जायगानि मुं लानो सानदों माने जोंनि ओनसोलनि फ्राय एसे गोजान जायो आरो जानायालाय थेवब्लाबो बियोबो मुंदां खा जादोंमोन नाथाय बिनि हान्था मेलानि राहाया जोबोद गाज्रि आरोना लामाया जोबोद गाज्रि आरो नोंथां औ बेखायनो बेहाय बांद्राय मानसिफ्रा थांनाय जाया आरोना साफा सानैफ्रा थाङो आरो। बेबो नोंथां हिमालय हाजो सेरफांनि गुदियावनो दं बे
नंगौ।
जायगायाबो बेखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रानो थायो बेहाय हाजो गुदिसिम आरो बेनि एसे हादान बायदि जायगा आरोना नोंथां हा हाग्रा सिफायनानै दोननाय बेबायदि थ' बे जायगानि नामानो जादों नोंथां सोरगोफुरि होनना बुङो आरोना जों बर'हा नाम बुंना दोननाय न बेखौ
औ नंगौ बेथ' एकदम बर'नि बायदि खोनाथारबाय आं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सोरगोफुरि होनना बुङो औ। बर'फोरनिनो जायगाखा गासै बर'फोर जोब थाखायो आरोना जोंनि हारिनि सुबुंफ्रानो उम आरो बेयो जाबाय नोंथां सनितपुर जिल्लायाव दङ।
सनितपुर जिल्ला नोंगौ
औ नंगौ सनितपुर जिल्ला बे ढेकियाजुलि जिथुबा रेल रेलवे स्टेसन दंना बे रेलवे स्टेसननि फ्राय साहा थांनांगौ आरो एकदम हिमालय हाजोनि सेरफाङाव अरुणाचल प्रदेशनि सिमा नांजाबनाय आरो नोंथां ओमफ्राय बेहाय अन्थाइ दं दै फैयो दै बोहोयो ओ नोंथां दैमाराबो होनना बुंनाय जायो बेखिनियाव एसे एसे गोजानाव दैमारा होननाय जायगाबो दं आरो नोंथां औ आरो सोरगोफुरि होननाय जायगा दं बेहाय जों दुगैहयो आरोना थांनानै दैया जा साफा फैयो आरोना एखदम गुसुथार दैया दै बोहोयो ओमफ्राय अन्थाइ बाला दं आरो बेहाय दुगैनो थाखाय थाखाय मोजां जायगायाबो समायना आरो बे दैजोंनो जोंहा ओ बेबो बेनिफ्राय दै बोहैलाङो आरो ओरै जों आरो बिदिनो दालाय दासा दै बोहैलांनानैनो जोंनि ओनसोलाव थानाय मोनसे मुंदांखा दैसानि नाम दं बेलस्रि दैसा होननाय नोंथां औ बे बेलस्रि दैसा जाहैदों आरो आरो बेयो बुरलुंबुथुर दैमायावहा लोगो नांहैयो आरो दा ना बेलस्रि दैसाया औ दा बेबायदिनो नोंथां जोंनि बे ओन- ओनसोलावबो जों बे हान्थामेला राहाखौ जुदि मोजां खालामनो हायोबा बेहाय जोबोद सुबुंफ्रा थांगोन आरोना बेहाय नोंथां जोङो गारि गिदिरखौ लांनाया जोबोद गोब्राब आरोना माने साखा खब्रै गारिखौ आरो साखा खब्रैबाबो एसे गोजौ माने नोंथां गारि गिदिर हमना ला बे थारफोरखौनो होन जिपखौनो होन बिदिखौसो लां- जागोन आरो ओमफ्राय जोंथ' नोंथां जों बाइक लाना थाङो नालाय साखा खबनै खबनैया बाइकजोंबा थांजायो आरो ओमफ्राय खिन्थु स्कुटिफोरजों लांबाबो एसे गोब्राब जायो आरो ना लामाया जोबोद गाज्रियानो अन्थाइ बिदि दंलाबायो आरो ना बिराद अन्थाइ थाइ बालाफोर ओमफ्राय दै बारनांगौ जायो एसे एनै दंग'फोर दङ' बे दंग'फोरखौथ' बाइक खोनो सालायजायो जों बाइकखौ सालायना थाङो नाथाय ओ स्कुटिफोरा एसे गोब्राब जायो आरो बेबायदि आरो जायगाया जोबोद मोजां अरुणाचल बारलांनो हायो दै बारलांनानै माने दैमाखौ बारबानो अरुणाचल मोनो आरो दैमाखौथ' जोङो आथिंजोंनो बारनो हायो एफा दैया बिदि गोथौ नङा नाथाय औ गिदिर नङा नाथाय अन्थाइ दं अन्थाइ गोबां दं ओमफ्राय बालाफोर दङ' बेबायदि आरो नोंथां औ ओमफ्राय बेफोरनो बि दं आरो जोंनि ओनसोल खाथियावहा माने मोनसे आरोबाव दङ' बियो एसे ओ जारिमिनारि जायगा बायदिनो बुंजायो ओ माने माइथलजिकेल होनना बुङोना इंराजियाव जायखौ बेबायदि आरोना बेहाय दङ' नोंथां सिंग्रि होननाय दं मोनसे सिंग्रि हाजो बेयो बुरलुंबुथुर दैमाजों औ सिंग्रि बुरलुंबुथुर दैमानि नांजाबनाय आरो बेयो ओमफ्राय बेवहाय हाजो खाथियावहा बर' गामि दं ओमफ्राय बेहाय माने शिबरात्रि जेब्ला शिबरात्रि जायोना सिबरात्रियाव गिदिर मेला जायो आरोना नोंथां सानबानि मेला जायो सानबा जायो बियो जोबोर गिदिर मेला जायो औ ओमफ्राय बेहाय जों थाङो थांनाया मोजां नाङो मेला ओमफ्राय शिवरात्रि जायो बेहाय मन्दिर दं मोनसे गुप्तेस्वर देबालय होननाय शिब मन्दिर आरो
नोंगौ
बेखौ नोंथां जों खोनानो मोनदों माने तेजपुरनि जाय बान राजा होनना बुङो बे बान राजाया बेहाय बेखौ बानायदोंमोन आरो बेहाय बिथाङा फुजा खालामामफैयोमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरोना। हवा हवा सोलिबोनाय आरो बेनि खाथियावनो आरो मोनसे दं बायखोन्दा नेरसोन दं माने अन्थाइनि खाम्फाफोर बानायनाय जेरै जोंनि इसोर फोरनि ओ हमना ला बिष्णुनि, गनेश बेफोर बायदि नि अन्थाइ दाननाय खाम्फा दं आरो बे नाथाय बियो बाय औ मुसुखाफोर आरोना। होम नाथाय बियो बायजोब्बाय आरोना नोंथां बेफोरो। बुंनो थांबा बिदिनो मिथिंगायारि जाथायफोर जानानै बायबाय खोमा। नाथाय सुबुंफ्रा बुङो आरो ना बेयो माने ओ बियो बिस्वकर्माया बानायदोंमोन होननानै बुङो ओमफ्राय बेखौ फायबायायदों आरो ना सिब'आ सिबा सिफाय बायना बुंदो आरो बिदि आरो ना। नोंथां जोहा समा जाबाय बिदिबा।
औ नंगौ थारैनो ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बे समाव जोबोद ओ बेसेन गोसा सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय औ दे।
गोजोनथों।